हेल' नोंथां
हेल'
अ मा खालामदों नोंथां
अ नोंथां नै दङ' ओरैनो नोंथां
अ ओंखामफोर जाखांबायमोन नामा नोंथां
जाखांबाय ओं नोंथां
अ माने दायो नोंथाङाबो ओरैनो दंबा
औ नोंथां दङ ओरैनो
औ माने नोंथांजों मोनसे आयदानि एबा टपिकनि सायावसो रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
अ आस्सा नोंथां दे बुंलाय मा आयदामोन बेयो
माने जोंहा जानाय लोंनाय जानाय लोंनाय आरो ओंख्रि एबा मैगं थाइगंफोरनि सायावसो रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन। थां
अ आस्सा आस्सा बेथ' जोबोद मोजां बाथ्रा ना नोंथां एसे दे बुंबाय दे बाथ्राया
औ औ जेनेब्ला नोंथां नोंनो बुंग्रोदो खोमा जेनेबा मैगं थाइगं आरो जानाय लोंनायनि सायाव जेनेबा नोंथाङा एसे सावरायदो दे आंजों बिदिब्ला नोंथां
अके जेनेबा जों अ नोंथांनि सोंनायखौ बुजियासैनो आङो नोंथां बुंलाय
जेनेब्ला जोंहा जेनेबा जोंहा जानाय लोंनाय आरो नोंथाङा मा मा बायदिखौ जानानै मोजां मोनो आरो मा मा मैगं थाइगं नोंथांनि ओनसोल फ्राव मोननाय जायो बेफोरनि बागैनो सावरायनाय जादोंमोन नोंथां
अ आदसा आदसा नोंथां बुजिबाय नोंथां बुजिबाय जेबा होनबा एसे बुंसै नङा होनबा नोंथां
औ दे बुंनाय नोंथां
ओरैनोथ' जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि मैगं मोननाय जायो नङा होनबा नोंथां जदिथ जों बुंनो हायो जेनेबा आलु आलुथ' जों आलुखौथ' गासिबो जायगायावनो नो मोन जाखायो नङा होनबा नोंथां
औ मोनो नोंथा औ
कांक्रिखला केरेला
औ
बहल बेफोरबायदि मैगंखौ जेनेबा जों बारा बायनाङा जेनेबा जों न'आवनो गायनो हायो। न' गायनानै जों जानो हायो जेनेबा आरो जों मोनबावोदि जेनेबा हाग्रानि मैगं माखासे दंबावो जेनेबा मैथाफोर ओरै जारि नि बेफोरखौ जों माने जेबो गायलायलायनाङा आरोना बेफोर जारि माना मुनि ज
औ औ
जेने'बा जों हाग्रायावनो मोननाय जायो ओरै जों खुदुना बुथुवा बेफोरबायदि मैगंखौ जों ओरैनो लकेल जेनेबा हाग्रायावनो मोननाय जायो जों जेनेबा आ
औ औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोथां
जों जेनेबा बे माखासे नङाहोनबा नोंथां।
औ औ दे फोरमायना हो नोंथांना नेटआ एसे स्ल' जादों खोमा नोंथां
अ एबार मोजां खोनाबाय नोंथां
औ खोनादों एबार मोजां खोनादों
औ जेनेबा जों इदिनो दा जेनेबा जों फाथोफोरखौ जों गोबां रोखोमनि संना जानो संनानै जानो हायो नङा होनबा नोंथां जेनेबा जों बुंनो हाय बुंनो हायोदि जेनेबा जों फाथोखौ जों खारै ओंख्रिबो संना जानो हायो आरो जों बे फाथोखौनो जेनेबा जोङो दाननानै एबा बिलाइखौ जों खानानै बिलायखौ बिलाइखौ खानानै खोनादों नोंथां
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों
जेनेबा जों बिलाइखौ खानानै सान्दुंआव गोबाव गोबाव फोराननानै जेनेबा जों ओ रानख्रब होनानै नारजिबो खालामनानै जों संनानै जानो हायो नङा होनबा नोंथां नोंथां
औ हायो नोंथां औ
जेनेबा जों बे नारजि ओंख्रियाव जों अमा बेदर फोर होफाबा गोथाव जायो आरो
औ औ मोजां जायोथ' आरो
औ नोंथां आरो जों जों माखासे जेनेबा ओरैनो मोननाय जेनेबा जों गायनानै खौ जों बुं औवा मेवहाय औवा मेवाखौथ' जों गोबां रो समाव एबा जों गोबां गोबां जेनेबा गोबां जुदा जुदा एबा मैगं फोराव जों होफानानै
औ औ नंगौ नोंथां औ
जों
औ हायो नोंथां औ
जों माखासे ओ जारि, जारिखौबो जों
औ
बिदै थेब थेब संना जानो हायो आरो माना मुनिखौबो मानामुनि